हेलौ हेलौ खोनादो ना नोंथां? हेलौ
औ नोंथां। खोनादोंना औ खोनादों।
औ दासिखा होनों नोंथाङा ओद रैनो दंथ'योबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
होमबा दिनैनि आयदायावहाय जोङो आबादनि सायाव सावरायदिनि नामा दसे सम
औ जागोन दे नोंथां।
उम आबाद होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ नङाना?
औ मिथियो मिथिनायालाय
औ आबादा जाहैबाय सुबुंनि जिउआवहाय मोनसे बेसेन गोसा बिफां नङा होमबा?
ओ नंगौ नोंथां
होम अ होमबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गोदोयो माबादि आबाद मावोमोन। ओमफ्राययो दाबायदि माबायदि आबाद मावो फारागथिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन हानायालाय‌ औ
औ दे बिदिबालाय।
गोदोथ' नोंथां आंनि नुहुरनाय बायदिब्लाथ' गोदोहाय
उम मोसौफोरजों एवनानै आबाद मावनाय जायोमोन
औ औ
आबादाबो गोदोहाय सिगांहाय मो एसे आबाद मावनायफोरावबो मोजाङैनो जायोमोन दा दाथ' आरो दानिबाथ' आरो मोखौजों हालेवनायखौ नुनो थांला
औ नों
दायो फ्रायानो ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो दायो। ओमफाय आरो आबादफोराबो दा आरो
बारा मोजाङै जाबांला दायो
औ बांसिनानो आथिखालावहाय रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुयो नालाय। ओंखायनो गोदोनि समावथ' आरो गोबोरखि हासारफोर होनायसो आबाद मावोमोन आरो
औ नोंथां औ।
औ आरो गोदोनि समावहाय गोबोरखि हा सार होनानै हासार मोननायनि थाखाय माइफोरा मोजां जायोमोन ओमफ्राइ आरो आथिखालावथ' रा रासायनारि हासार बाहाय नानै हाफोराबो गाज्रि जाबोनो हमगासिनो आथिखालाव नङा
औ नंगौ नोंथां।
औ औ होमबा नोंथां मोनथिं फ्राय मेसें बोथोरावलाय मा मा आबाद मावनाय जायो?
जों खैहाय बोथोरावहाय बिदिनो लाइ लाफा मुला
बिदिनो बेसर बिदिनो बायदि बायदि बेसे मावनाय मावो मावनायालाय।
औ ओमफ्राय दैज्लां बोथोरावलाय मा माथो आबाद मावो?
दैज्लां बोथोराव जों खैजाय माइजों माइजों माइजों लोगोसेहाय बिदिनो
बानलु सबाय बिमा
भिन्दि बिदिनो बायदि एसे बायदि बायदि मावो आं
औ
गोबां दङ नङा होमबा नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि आबादफोराबो? खोनायासै? मा होनदोंथाय?
खोनादोंना खोनायाखै?
औ दासो खोनादों। औ औ
अ जोंनि ओनसोल थिंजाय